नोंथां खोना
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथांजों आं एसे हारिमुनि बागै सावरायनो सान्दोंमोन।
औ औ औ सावरायजागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
औ नोंथां नोंथाङा एसे हारिमुनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
हारिमुनि बागैथ' फोरमायजागोन नोंथां उम फोरमायनो लाबाय एसे सुंदयै नङा होमबा। औ। मोनसे हारिमुनि हारिमु जानोब्लाथ नोंथां गोबां रोखोमनि गोनांथि जायो। जेरै हारिमु मोनसेयाव मोसानाय थायो नङा होमबा? मोसानाय दामनाय दे नाय रावखान्थि बिखा थुनलाइ संनाय खांनाय, दानाय नाय बाहदि समजोंसो सरजाबनानै मोन से हारिमु जानो हायो मोनसे हा रिनि हारिमु जानाय नङा होमबा नोंथां? औ औ थिग बेबादिनो हारिमु मोनसेखौ फोथांनो लाखिनोब्ला मोनसे हारिनि आसार खान्थि नेमखान्थि धोरोम गान गाननाय जोमनाय बायदिफोरखौ लानानैसो मोनसे गोग्गो हारिमु जानो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां।
थिग बेबादिनो जोंहाबो जोंनि बर हारियाबो मोन से गोग्गो हारिमु मोनसे दङ नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ बैसागु मोसानायाबो खेराइ मो सानायाबो हारिमुआव सरजा थायोबा हारिमुनि दालायसा नङा होमबा? जेरै गाननाय जोमनायाबो हारिमु। ओ सल रोजाब नायाबो हारिमुआव गोग्लैयो मोनसे बाहागो हारिमुनि ओ राइ थाय खन्थाइ थुनलाय लिरनाय बायदिफोराबो जेरै- सल लिरनाय सुंद सल लिरनाय सोरनिबा जिउ जारिमिन लिरनाय बेफोरबो गासैयानो जादों हारिमुनि एंगारलायनो हायै बाहागो नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना नोंथाङा
औ नंगौ नों औ खोनादों नंगौ
औ दा थिग बेबादि हारिमु होननानै बुङोब्ला जों बेफोरखौनो बुंजायो नङा होमबा मोनसे हारिनि ओ गाननाय जोमनाय रंजानाय मोसानाय राव खान्थि हारिमु आसार खान्थि बेफोरखौनो रांखान थि होनो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना
औ नंगौ औ नंगौ नंगौ
ओ जिहेथु दा खेराइ मोसानायाबो हारिमुवाव गोग्लैयो थिग बेनिनो आङो खेराइ मोसानाय बे सुंद'यै नोंथांनो आं फोरमायनो सानदों फोरमायजागोन ना नोंथां।
औ फोरमाय फोरमाय जागोन औ औ फोरमायजागोन नोंथां।
ओम दा दा खेराइ मोसानायाबो बर' हारिमुनि मोनसे एंगारलायनो हायै ओ बाहागो नङा होमबा नोंथां? खोनादोंना? औ औ बेबायदिनो जों बर' हा हारियाव ओ खेराइ फोरबो फालिनायखौ जों गोबाङैनो नुबोगासिनो आथिखालबो नुगासिनो दङ आरो आगोलनिफ्रायनो नुबोगासिनो जोङो जोंनि बर' धोरोमाव नङा होमबा नोंथां खोनादोंना?
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ
थिग बेबादिनो खेराइआबो ओ हारिमुनि मोनसे बाहागो। दा खेराइ होननानै बुङो ब्ला जों खेराइखौ जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि नुनो मोनो जेरैहाय संसारनि खेराइ नुनो मोनो। उम्राव एबा आमथि खेराइ नुनो मोनो। आरो सनखि खेराइ एबा माइनाव खेराइ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? आरो दंबावो फालो खेराइ एबा बाथौ खेराइ आरो बेरा फारसेथिं दङ न'नि खेराय नङा होमबा नोंथां दा बेफोरनि बागै आङो। सुंद सुंदयै नोंथांनो फोरमायनो लानाय जादों नोंथाङा खोनासंनो हागोन ना।
औ नोंथां हागोन फोरमायदो औ फोरमाय नोंथां।
ओ संसारनि खेराइ होननानै बुङोब्ला नोंथां गोदान बोसोरखौ बरायनो एबा लोगोसे मानसि दुमसि मिथिंगानि गासैनिबो मोजांनि थाखाय। बैसाग दाननि सेथि सान एबा हप्थायाव संसारनि खेराइखौ खुंनाय जायो नोंथां खोनादोंना खोनादोंं नोंथां।
औ खोनादों।
औ। औ दा बिथि दङ आमथि खेराइ आमथि खेराइ होननानै बुङोब्ला जोङो बे खेराइखौ आसार दानाव खुंनाय जायो बोथोरनि आबाद फिथाइ सामथाया जाथों होननानै बेखौ आमथि खेराइखौ जों खुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां खोनादों ना। सार नोंथां दा बेथि दङ मायनाव ख खेराय माइनाव खेराइ होन्नानै बुङोब्ला जोंङो माइनाव खेराइखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव काति दाननि सेथि सानखालि माइ माइरं एबा फिथाइ सामथाइ जों उसिफावथों बुहुमा उसिफावथों होनना हास्थायनानै खुंनाय जायो खोनादों नोंथां? खोनादोंना औ औ औ थिग बेबादिनो जों खेराइखौ गोबां रोखोमनि नुनो मोनो खेराइ मोसानायखौ खोनादों नों जेरैहाय जों नो दाहाल सिबनाय मोसानाय सा गोलाव मोसानाय खैजेमा फाननाय सिबनाय मोसानाय बे दङ दाहाल थुंग्रि सिबनाय खामाव बारखोनाय मोसानाय बा दालि बिरनाय मैसोग गेलेनाय खौ गिद दिंनाय नाव फासायनाय मुफुर गेलेनाय माइनाव बरायनाय मोसानाय गेलेनाय गराय दाब ब्रारायनाय दौलाबोनाय बायदि बायदि रोखोमनि जोङो खेराइ मोसानाय नु नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां खोनादों ना।
औ खोनादों
खेराइ मोसानायाव जोंना गाहायै ओ मोसाखावरि बिथांमोना गाहायै सा जिसे नङाबा जिनै बाहागो लायो मोनसे खेराइ मोसानायाव नङा ओमबा बिथांमोना दाहाल थुंग्रि दखना गोमो आरननाय फालि बायदि बायदि लानानै गेहेना सना रुफा गाननानि मोसानायखौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां दा नों बिथाङाबो आंनो हारिमुनि बागै एसे फोरमायनो होन नामा?
औ नोंथां फोरमायनोसै औ हा गोन नोंथां ओं औ नोंथा खोनादोंना औ ओ दा नोंथाङा होनलांबायसि नोंथाङा जा गोबां खेराइनि बागै गोबां होनलांदो हारिमुनि बागै गोबां होनलांबाय गासैबो सैथोजोब दा नोंथाङा सोंदों जे हारिमुनि बागै दा मोनसे ह हारिमु होनना बुङोब्ला अब्ला ओ जा
औ उम
हारिया गावबाव हारिमु थाजोबखायो आरो मोनसे हारि खौ जौगाहोनो थाखाय हारिमुवा हारिमुवा गोबां बिहोमा होयो आरो गोबां बिहोमा होयो बेनि जाहोनाव जा जोंनि जा आं बुंनो नोंजे बर हारिमु गावहा जा गाननाय जोमनाय ए आ जाग मेहाल फिथाइ रोजाबनाय दामनाय देनाय गासैबो दंखाजोबखायो दाखालिल सो नोंथाङा मोनथिखाबादो जानांगौ जा आसामाव जि रोजाजोन सिखिरिफोरखौ मोसानो होदों आरो बर' आइजोफोरखौ मोसानो होदोंमोन औ दा जोंनि जा बर' हारिमु बियो जेथिंबो जौगानो हमदों जि हुथु जोंहा गावनि जा राव राव मेथाइ रोजाबनाय दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय बायदि गासैबो दोंजोबखायो आरो जोंनि हारियाव। बेनिखायनो ओ जोंनि हारिमुवआव गासिबो दंजोबखायो। ओ जा मोनसे हारिखौ ओ फोथा फोथांना लाखिनो थाखाय बे हारिया गावबा गाव जा गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बायदिसिना थाखाय जेरै खाम जोंनि बर' हारियाव खाम जथा सेरजा सिफुं ओ बायदिसिना गंगना बायदिसिना सिना दङ आरो। जा जोंनि
औ
औ औ औ औ नोंथां नोंगौ
जा बै थि सानखालिनो बेैसागुनि से सानख्रिनो जा बोरइ बुरै गामिनि आबै आबौ ओ बिदा फंबाय आब आदामोनजों गासैजोंबो जोङो रंजानानै मोसायो नखर नखरजों मोसानो थाङो बेबो मोनसे हा हारिमुनि जोंखोल जों गासैबो जा दामनाय देनाय आ रोजाबनाय बायदिसिनाजों जों रंजायो आरो जा जोंनि जा मोसानाय दामनाय देनाया जोंनि हारिखौ आ गोग गोम लाखियो आरो मोजाङै जाग जौगाखां होनायाव जौगाखांहोनायाव गोबां हेफाजाब होयो ओ नोंथाङा एसे जा नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि जा हारिनि दामनाय देनाय हारिमुनि दामनाय जेनाय इनि बेनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन? गोन नाम
औ दामनाय देनाय होनना बुङोब्ला थ जोंनि बै बर हारिआव जोङो बायदि रोखोमनि दामनाय देनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा गं गना ओ बायदि बायदि रोखोम थाव बिदि बायदि जों नुनो मोनो जेरैहाय जों खाम खौ दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो नङा होमबा सम फं गेदेर गेद दफांनिफ्राय बा जायो आ मैसो एबा मोसौनि बिगु फोरनिफ्राय जोङो बानायन जायो नङा होमबा नोंथां। खोनादोंना नुनो मोनबावो जोङो ओ सिफुंखौ औवानिफ्राय बानायनाय जायो नङा होमबा ओ बेजों लोगोसे थरखा दङ' जाय थर जायखौ जों थरखा होनो बे बिखौबो जों गुरखा औवानिफ्राय बानायनायानो जायो नङा होमबा गासैबो मिथिंगायारिजों बानायजानाय दामजु बेफोरो जोंनि बर' हारिनि जा। दामनाय दे गासैबो मिथिंगायारिनि दंफा लाय बिफांफोरजों ओ मा होनो द-दहनजानाय मोनसे दामजु नङा होमबा बे बेजों लोगोसेनो दं जों मिलौदो गं ओ देंखो रिंखां होनानैय जायखौ बुङो जों सेरजा नङा होमबा नों
औ औ नंगौ।
औ औ समायना सेरजाखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो एबा ओ दंफांनिफ्रायनो दहनाय जायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना?
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ।
थिग बेबादिनो बेफोर दामजुफोरखौ ला नानै जोङो बाय मिलौदो देंखो रिंखां होनानै बैसागु मोसानाय जायो जाय दाम दामजुफोरनिफ्राय ओंखार बोनाय मिलौहाब देंखोआनो जोंनि जोंनि सुबुं माहारिनि गोसो गोसोखौ मोसानायाव मा होनो इखो माबा खांहोयो जावरिखांहोयो जोंनि गोसो सुबुं माहारिनि गोसोफोरखौ बैसागु बोथोराव जावरिखां होयो एबा गोसो गुदुं खालामो। एबा गोसो फागोला खालामो नङा होमबा नोंथां खो जोंनि बर' हारिमुनि दाम औ दामजुफोरनि मिलौ दो ओ देंखोआनो बेसेबा गोमोथावखा नोंथां खोनादोंना? खोनादोंना नोंथां? औ औ थिग बेबादिनो आं नोंथांनोनो बिखौनो फोरमायबाय। औ खोनदों नोंथां खोनादों औ औ। दा नोंथांमोननिजों बैसाग मानो इखौ माहाबादि दामग्रा देग्रा मानसि सुबुंफोर दंङ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ
ओ ओ ओ
नोथां हागोन ओ नोंथाङा बेनि आ
औ औ औ
आरो नोंथाङा सोंदों जोंनि ओनसोलाव ओ माबायदि दामग्रा देग्रा फोर दंङो जोंनि ओनसोलाव जा जोंनि गामि जोंनि गामिखौनो होनबाय फुं सुनाय सेेरा दानाय गंगोना दामनाय ओ थरखा दामनाय बायदिसिना गोबां मानसिफोर दंङो आरो ना गोबां ओ रों खा राखा बा जिहेथु जोंङो बर' बर‌' हारिनि हारिमुखौ जोंङो मोथि खाथार नांगौ ओ बेनिखायनो जों गासैबो दामनो देनो रोंगौ ओ सोरबा सोरबि ओ जेनबा सोरबा खाम दामनो रोंगौ सोरबा सेरजा दामनो रोंगौ गासि खौ बो हायाबो गाव गावनि जा ओ जा रोंगौथि बेख खौ जों हायो आरो बे खौ हानो जों नुनो मोनो गासिबो खाम, सिफुं, सेरजा, जथा गंगना बायदिसि सिनाखौ गा गाससिबो गाव गाव दा आरो लोगोसे ओ जों जा दामग्रा आगजु दामग्रा आगजु बेखौ जों गावनो बानायना लायो नोंथाङा फोरमायलांखाबाय
औ लायो लायो औ